औ नोंथां खोनादों।
ओम नोंथाङा मा खालामदों दायो।
नै आङो दायो न'आवनो माने न'नि लांगोनायावनो माने जे रायनानै दङ आं दायो।
औ।
ओ। नोंथां। नोंथांजों आङो दायो माने फिथाइ सामथाइनि फारसे। सावरायनो नागिरदों आरोखि ना माने नों नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा। दानि जेनेबा दाबो। बोथोराव दाथ' गोलोम बोथोर नालाय दा जेनेबा दा बोथोराव जेनेबा मा मा फिथाइ मोनो जेनेबा नोंसि नि ओनसोलजों ओमफाय ओमफाय बेनि फिथाइनि थावनायफोरा मा मा। बेफोरखौ जेनेबा ओमफाय। मारै गायो जेनेबा बेफोरखौ बे फिथाइफोरखौ बेनि बागै एसे फोरमायना होनोनांगोन नामा नोंथाङा।
औ औ नोंथां औ औ फिथाइ होनोबाथ' जोंहा माने बर'सु समाज बायदिनो जोंनि गामिफोराव नुनाया गोबां फिथाइ दं। जेरै बुंनो थाङोबा जोंहा दा माने दाथ' जोब बाय होनजायो ओ थाइजौ होनना बुङो जायखौ जों दाथ' जोबबाय होनजायो। ओ बेफोरखौ माने दैलां बोथोराव मोननायखौ जानाय मोनो होननानै जोंङो मिथियो आरोना दैलां सम समाव जों बेखौ मोनो बिनि अनगायैबो जोंहा दा। माने खान्थालफोरा माने मोनदा जानाय जाजानाय जाबाय ओ आमथिसुवा। थांबाय जोंहा बर' समाजाव जायखौ मानिनाय जायो आमसुसुवा थांबाय। ओ बे थाव खान्थालखौ जोंबो खान्थालखौबो जायो। जोंहा बिदिनो आरो बुङोबा आरो जोंहा फिथाइ सामथायाइ होनबावबा दैज्लां बोथोरनि होनबावबा जोंहा ओरै आनारसबो थायो नङा होमबा आनारस ओ बिदिनो खुसेरफोरखौबो जों फिथाइखौनो लानांसिगोन नङा होमबा नोंथां खुसेर बिदिनो थालिराथ' दैज्लां मेसें माबा गैया थालिरफोरखौबो जों फिथाइ होनना बुंनां गोन थालिरफोरबो थायो आरो बिनि अनगायै बुङोबाथ' गोबां फिथाइ दं। आं दा बेफोरखौ माने बे आं जा मोनब्रै बुंदों बिनि बागै माने आं एसे गायनायफोरनि बागैबो एसे फोरमायलांनि नों थांसिम ओ आं गिबियावनो माने आनारजखौ होनग्रोसै। जों आनारस खौ गायनो गोनां जायोबाथ' जोंहा फा फार्स्टआवनो जों बाजार बा हााइफोरनिफ्राय जों बे फिथाइखौ बायना लाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दामाने बे फिथाइआबो गोबां माने बेसेन गोसा होननानै बुंनाय जायो बुंनो हायो जों बे फिथाइफोरखौ माने जोङो गिबियावनो न'आव लाबोनानै माने फिथाइखौ। जानानै जों दा बिनि खर'खौ माने हास'नानै जों माने बिदिनो न'नि बारिफोरबा बिदिनो खायफा गोबां बागानफोर बानायनायावबो गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा जोङो बेखौ गायनो होन बुङोबाथ' अ आनारस फिथायखौ जोङो हानानै माने जानानै माने बे फिथाइखौ एस्रायै माने खर'खौ फिथाइनि खर'खौ एस्रायै दोननानै माने जों खदालसे गायबा माने फिथाइया थब थायो होननाय खोनानो मोननाय जायो बिनि उनाव जोङो खदालसे बिदि खदालसे जावनानै माने आनारस जे खर'खौ बिफां जाय बर' बिफाङा बेखौ जों गायना दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोबां सुबुंफोरा माने बेजोंनो आनारसफोरखौ माने बेहाथ' गोबां ओरै खिलि लांबाय थायो नालाय बोसोरसे फयाव गायनानै खि इयो थैलाङा नालाय बेखौ माने खायफा खायफा सुबुंफोरा माने गुवार बागान खालामनानै गायना लानायखौ नुनो मोननाय जायोलै गामिफोराव बिदिनो खायफा गामि खायफा गामिफोराव बिदिनो थायोना आनारसखौबो माने गोबां सुबुङा बिदिनो बागान खालामनानै माने बेजोंनो रांखान्थियारि खामायनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायै आरो थालिर बिफांखौ होनोबाथ' जों थालिर बिफांनि थाखाय जोंहा गोबां इमान इदि माबा खस्थ' जाया थालिर बिफांआ माने जेराव मेराव थांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोबांथारै जों एसे बोरि हा हायाव गायनायखौ नुनाय जायो जाय माने बोरि हायाव दै माने दै बांद्राय थाबाय थाबाबो थैलांगोन खोमा बेथ' जाहोनाव माने जों बोरि हा बोरिफोराव गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेराव जोंहा गोदोहाय बिदिनो बिफांफोरखौनो लांनानै गाययोमोन दा इस ए रोंगौथिया बारा जाबाय बेखायनो एसे बुजिनायफोरा बांबाय नालाय दामाने इदिनो रोदाफोरखौ लांनानै गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो रोदाफोरजोंबो गिलियो नालाय खायफाया इदिनो गय बागान फोराव माने दैनि माने दै रानस्राव जायो माने हाफोरा रानस्राव जायो होननानै माने थालिर बिफांखौ बिदि गय बागानफोर खालामनायफोराव गायहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय बिदिनो रोदा फोरखौ लांनानै गायहैबानो बे माने रोदा जायो रोदाफोरा माने थालिरनि रोदाफोरा खिलियो बेफोरखौ गायनानै माने गायहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा थालिरनिफ्रायबो मान बिदिनो गायना लाबाय इदिनो गय बागान गिदिर गिदिर बा इदिनो थालिर बागान बानायो खायफाफोरा बिदिनो गायना लायोबा जोंहा माने रांखान्थियाव माने हेफाजाब मोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो खायफाया आरो बे थालिर बागानजोंनो माने रांखान्थियारि खामायनानै न'ख न'खरफोरखौ सोलिखानायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो गय बागानफोर बानायनायावबो जोंहा माने थालिरनिफ्राय माने फैसाखौ मोननायखौ नों आं नुनो मोननाय जायो आरो जाय माने थालिरखौ जोंहा। फानोबाथाय फैसा मोनो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेनि अनगायै आरो बुङो थाइजौ बिफांफोराबो गोबां इदिनो। माने हाथाय बाजारफोरावबो मोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो औ नोंथाङाबो इसेब फोरमायना होदो।
औ माने जोंनि ओनसोलजों ओनसोलथिंथ' बि बिदिनो गामि ओनसोलाव जेनेबा जा मोनो जेनेबा बिदिनो। आनारस खान्थाल थाइजौ दाथ' गोलोमोथोर दाथ' थाइजौ आनारस खान्थाल लेर ख' माने बेखौ बांसिन मोननायखौ नुनो मोनो बिदिनो थाइजौनि। थाइजौनि थावनाया बिदिनो गोदै अबेबा जायगा। माने जायगा लायै जायगा जायो आरोना मानि थाइजौनि थावनायाव गोथाङाव बांसिन फिथाइयानो गोखै जायो। ओमफाय बिदिनो गोमोन जाबा गोदै जायो ओमफाय बिदिनो। खायफाबा थाइजौआ गोखैबो जायो आरो ना मानि। जायगा लायै जायगा हासार गोनां मानि हासार गोनां जायगायाव मानि थाइजौ बिफां गायदोंबा जेनेबा हासार गोनाङाव गायनाय फिथाइया माने गोदैसिन जायो आरोना ओमफाय जे आलदा जेनेबा हासार बारा। गैयियाव जेनेबा गायोबा बिनि फिथाइनि थावनाया माने इसे इसे आलादा जायो आरोना माने जायगा लायै जायगा माने फिथाइनि थावनाया एसेबाबो आलदा आलादा जायो। ओमफाय बिदिनो थाइजौखौ गिबियाव गायनो थाखाय जेनेबा बिनि। मादा जेनेबा मादा थायो जेनेबा बे थाइजौस। सिङाव माने बेगर थायो आरोना बे बेगरखौनो माने गायनाय जायो। बेखौ गिबियाव माने गायो ओमफाय गायनानै उनाव मादाया सेवगारनानै माने गावनो लासै गाजा खिलिलाङो आरोना। ओमफाय जेब्ला गाजा गाजा खिलिलाङो बिदिनो ओमफाय उनाव लासै। दिनो फिफां महरै देरबोनो हमो ओमफाय बिदिनो देरबोनानै लासै लासैनो बिदिनो फिफां गिदिर म हर लायो आरोना बेबायदिनो बिफां गिदिर जेब्ला महर लायो अब्ला गावनि फिथाइ थायनांगौ समाव बिदिनो बिबार बानानै माने फिथाइ थायो आरोना। थिग बिदिनो आनार' नोंथांथ' दहायसो बुंलांना थांबाय जेनबा आनारस फारसेखौ खोन्थाखाबाय। फाय बिदिनो आरान-आनारसनि थावनाया बांसिनानो गोदैयानो जाखायो। ओमफाय बेजों लोगोसे लेरख'फोरनि थावनाया गोदै गोखै जायो। ओमफाय बेजों खान्थाल होननानै बुङोबा जोङो खान्थालनि थावनाया मानि गोथां समाव मानि दैसु। गोदैहां माहां जायो आरोना। ओमफाय बिदिनो जेब्ला मोनो अब्ला मानि गोदैल' जायो आरोना बांसि गोदै जायो। बिदिनो खान्थालखौ खान्थाला मानि अनेक अनेक आलदा आलदा रोख दङ जेरै खान्थाल दावहा दा खान्थाल दावा बिदिनो ओमफाय खान्थाल बिदिनो मानि खान्थालाबो गिदिर जाद फिसाजाद मानि थायनाया आलादा आलादा जायो ना जायो आरोना बेबो मानि जायगा लाय जायगा जेराव हासार बांसिन बेयाव मानि बांसिन फिथाइखौ गिदिर गिदिर जानायखौ नुनो मोनो आरोना। बेबायदिनो खान्थालखौ गिबियाव गायनो थाखाय मानि खान्थालाव जेनबा मानि खान्थाल सिङाव मानि बेगर थायो बावबो। ओमफाय बेगरखौ मानि बे बेगर खौनो गायनाय जायो माने बेगरा बेबो खान्थाल बेगरा बिदिनो गिबियाव मानि ओ बेखौबो गायनाय जायो। ओमफाय बिदिनो बेबो उनाव सेवगाद हा सिङाव जेब्ला बेखौ गायो जेनेबा गायनानै बियो हासिंनिफाय जेब्ला बियो लासैयैनो सेवगारनानै गाजा खिलियो ओमफाय गाजा खिलिनानै बेयो बेबो लासैनो बिफां महरै देरबोनो हमो। ओमफाय बिदिनो बिफाङा देरबोनानै बिदिनो बेबो माने उनाव माने फिथाइ महर हैयो आरोना। थिग बिदिनो खान्थाल बिफाङा मानि गिदिर जानायलाय मानि आन्थाल ओ खान्थालजों फिथाइ मोननायजों लोगोसे मानि खान्थाल बिफांखौ मानि जोङो दानफायनानै जेनबा गिदिर जेनबा बाथाम थखथाबो बानायनो हायो। जायनि जाहोनाव न' बांबो लुनो हायो बिनि गेजेरजों। लोगोसे बिदिनो ओ बनफोर बायदिसिनायाव बाहायनो हायो। ओमफाय बिदिनो मुदुमफुल बिफां जेनबा ओरै मुदुमफुल बिफांबो नु नुनो मोनो। ओमफाय मुुदुफुल बिफां होनना बुंब्ला माने मुुदुफुला मानि मुदुफुलनि थावनाया बिदिनो गोथां समाव मानि दैसु मासु मानि थावनाया अब्बा गोदै मानि एसे आलदा आलदा जायो बेबो हासार नायै हासार। ओमफाय बिदिनो मुदुफुला मानि मोनबा बेबो गोदैहां माहां जायो आरोना। ओमफाय बिदिनो मुदुफुलनि बिबारखौबो बो मानि ओंख्रि संनायाव बाहायनाय जायो। जेरै अनला ओंख्रि संनाय ओमफाय बिदिनो मानि भाजा संनाय बेफोरावबो बाहायनायखौ जों नु नुनो मोनो।
औ औ औ।
ओ बिदिनो लोगोसे नोंथाङा माबाफोर माबा बुंनो नागिरदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ औ नोंथां। जोङो बिदिनो बुङोबाथ' जोंहा माने बिदिनो गामिफोराव बुङोबा जों गोबां इदिनो माने फि थाइफोर नुनो मोनबावनाय जायो। जोङो जेरै फिथाइ होनोबथ' जोङो ओ नारें फोरफोरखौबो फिथाइ होनांगोन नङा होमबा बेफोरबोथ फिथाइ होनजायो आरो गयफोराबो फिथाइ आरो प्लाम जे होनो बेखौ नोंथाङाबो मिथि यो जानांगौ न औ ब्पाम बेखौबो जों फिथाइ होननानै बुं-बुंनांगौ। जोन आरो बिनि अनगायै जोंहा जाम होनना बुङो जायखौ जों दा दै्लां बोथोराव मोननाय जायो। बेफोरखौबो जों माने फिथाइ होनांगोन आरोना नोंथां नासपुटिफोरखौबोथ' नोंथाङा मिथियै जानो हागोन। बेफोरखौ माने गामि फोराव बेफोरखौबो मोने माला सोरनिबा न'फोराव माने नुनो मोननाय जायो आरो। जायफोरखौ माने नों दा जेरै बुंलांदों खायफा खायफाया बिदिनो गावब गाव टेस्ट थायो। जेरै जामाबो इदिनो एसे गोदैयानो थायो आरो ओ मा होनो दा आं? एसे सिगां बुंलांनाया मा होनोमोन?
प्लाम
औ प्लाम बेफोरबो माने गोदैयानो आरोना ओमफ्राय नासपथियाबोथ' गोदैयानो होननांसिगोन जों माने बांसिनानो जों फिथाइफोरखौ माने गोदै महरै मोननायखौ नुनो मोनो। नाय जायो आरो मफ्राय आरो थि बेबायदि बिदिनो माने बेफोरखौ माने ओ बिदिनो गामिफोराव बांसिनखौ जों माने गामि फोरावनो बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो फिथाइ होनोबाथ' जोंहा मेसें बो फोथोराव थायनायफोरबो गोबां दं बिदिनो बैग्रिफोराबोथ' जों माने फि बेखौनो होननांगोन नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों माने सावरायनानै गोबां खिनि माने फिथाइ सामथाइनि बागै बा गोदै फोरनि बागै जों माने फिथाइनि टेस्टफोरनि बागै आं नोंथांजों सावरायनानै मिथिनानै मोनबाय माने गोबां नोंथांनिफ्राय माने रोंबाय आं मानो खोनानानै औ ओं
बावनो फोजोब जासिगोन नोंथां। नोंथां नोंथांजों बिदिनो सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आङो नोंथां। माने मिथिनो माखासे मिथिनो मोनै बिजनेसफोरखौ मिथिनो मोनबाय। अब्ला नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ जागोन दे नोंथां औ दे नोंथां।